खोनादोना नों थाङा
औ खोनादों नोंथां ।
आं माने बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां । नोंथांजों रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ होनबा नोंथां आं एसे बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंना मैगं थाइगं गोदोनिफ्रायनो आबाद मावना जाबोनाय अनला बा सबाय
औ
बेफोरबायदियानो नङा होमबा नों
औ नंगौ थारैनो
दा जोंनाथ' अनला दाउ सबायजों साम' सबायजों दाउ होनोब्ला बर'नि गुबैथार । होननानै जों सानना लायो नोंथांमोननिथिं अनलाजों दाउजोंखौ बोरै सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ।
देलाइ एसे फोरमायना हो ।
जोंनाथ' अनस्लाजों दाउ होनोब्ला बर'नि ओ ओंख्रिल' होननानै जों बेखौ मानिना लाया । मानो होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि बर' धोरोम एबा बर' समाजजों । जोबोर गोथौयै मोनसे सोमोन्दो थानाय ओंख्रिबो होननानै जोङो बेखौ साननानै लायो ।
नंगौ नोंथां
मानो होननानै बुङोब्ला जों अनज्ला ओंख्रिखौहाय ओ माबेबा कर्म एबा जोङो माबेबा फुजा बायदिसिनायाव मोना बा जोंहा ओ बेआ बेखौ फुजा एबा कर्मफोरखौ जोङो आद्रासो बायदि साननानै लायो ।जेरैहाय जोंहा ओंखाम गोरलै एबा माइरं गोरलैआवबो अनला ओंख्रिखौ नांथारगौ बेनि ओ अनला ओंख्रिनि अनगायै जोंनिया बे फुजाखौ जोङो जाफुङा होननानै जोङो सानना लायो बेनि अनगायैबो जोंहा बर'नि हाबा ओ बे बर'नि हाबायावबो जोंना ओ खैना गोदान एबा हिनजाव गोदानाहाय ओ बे ओंख्रिखौ देनानै ओ अनज्ला खौ अनज्ला गुन्दैखौ देनानै अन गुन्दैखौ देनानैहाय ओ इसिं सिङाव संनानै गावनि फिसायजों जाहोनायजो ओ जाहोनायजों लोगोसे ओ बे ओ जुलियाव फैनाय गा ओ सुबुंफोरनोबो ओ संनानै जाहोनां गौ होननानै जोङो बेखौ फोथायना लानाय जायो ओ जोंनि जों अनज्ला आरो दाउ संनायनि आदबानो जाहैबाय गिबियावनो जोंहा अन गुन्दैनि गोनांथि जायो । बे उनगैन उन्दो गुन्दैखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ माइरंखौ जोंहा मोजाङैहाय सुनानै ओ सो सोमनानैहाय ओ रुबे जेबोला रुयो अब्ला बेखौ बोखांनानै जोङो सान्दुङाव । दसे दै सरनो थाखाय फोरानना होनाय जायो बेखौ फोरानखांनानैहाय जोंहा ओ दिंखियाव ओ अन गुन्दै देनानै लानाय जायो बेख देखांनायनि उनावहाय जोंहा दावजों सङोब्ला अबोला जोंहा दाउखौ साफा खालामना लानानै गोदानानै ओ मोजाङै सुनानै एवफ्रामना लायो बे एवफ्रामनायावनो जोंहा नांगौ रोखोमनि मस्ला मस्लि एबा सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुरफोरखौ होखाना लानाय जायो बेखौ होखांनानै जोङो ओ दाउखौ मोजाङै ओ एसे मोननाय बायदि एवफ्रामना लानाय जायो बेनिफ्राय जों बे बे ओ एवफ्रामनायावनोहाय जोंहा दैखौ नांगौ जखानि ओ होनानै लानाय जायो ओ बे दैखौ होखांनानै जोंहा हो अरखौ मोजाङै सुनानै ओ अन्ज बे ओंख्रिखौ मोजाङै गोदौहोयो गोदौबाय थानाय सम ओ जेबोला जोंहा बे ओंख्रिया गोदौबाय थायो अब्लाहाय जोंहा बे ओ गोदौबाय थानाय ओंख्रियावनो जोंहा अन गुन्दैखौहाय आखाइजों फ्रि फ्रियै होनाय जायो जाहाथे बियो ओ गथा गथा जा जाया बेनि थाखाय फ्रि फ्रि होनाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ बिदिनो अर खौ मोजाङै सुनानै गोदौहोयो गोदौहोनानै बिदिनो मोननोसै समाव जोंहा ओ न'निनो बारियाव मोननाय बायदिसिना ओ मस्ला मस्लिफोरखौ जों होनानै लायो जेरैहाय जोंहा ओ जोंनि न'नि बारियावनो मोननाय गंगार धोनदिया एबा धोन्दिया नङाब्लाबो जोङो ओ बायदिसिना सामब्राम बिलाइ नङाब्ला जों हाइजें बिलाइफोरखौ मोदोमनायनि थाखाय होनानै लानाय जायो ओ बिदि रोखोमैनो ओ होखांनानै जोंहा दसे दोननानैहाय जोंहा ओंख्रिखौ खांनाय जायो ओ बेबायदि आदबजोंनो जोंनि ओनसोलाव अनज्ला ओंख्रिखौ संनाय जायो नोंथां
औ नोंथाङा जोबोर गुवारैनो फोरमायना होबाय नोंथां आं जोंनि थिंबो बेबायदि नोंथां बुंनाय बायदिनो संनाय जायो अनला ओंख्रि ख्रिखौ अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जों गासैबो एसे जोंना जि आइटेक मोनलायनाय एसे ओ गासैबो बर'फोरानो एखे रोखोमैनो संनाय जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां
गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव एसे दस्रा जानो हागौ । होमब्लाबो अनला होनोब्लाथाय जोंना बे बर'निखा नालाय ओंखायनो गासैबो एखेफ्रा मानो होननानै बुंजायो आरोना नोंथां ।
थां आरो जोंना अनज्ला होनोब्ला ओ बांसिन सुबुङानो जोंना खारदैजोंसो जायो बेनिखायनो जोंना ओ बिदिनो संनाय समावहाय ओ अन गुन्दैखौ होखांनानैहाय जोंना खारदैखौ एसे रोखोमनि नांगौ जखानि होनानै लानाय जायो नोंथां ।
औ
औ
खारै होनोब्लाथ' आरो बेबो बर'नि मोनसे ओंख्रियाव होग्रा नंगुबै
औ
आदब होन्ना बुंजायो
औ नंगौ नोंथां ।
औ नोंथां दा खारैखौ माबायदि बानायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओ ओनसोलावथ' गोबां सुबुङानो ओ जोंना थालिर बिफांनिसो खारदैखौ जायो औ बे खारदैखौ जोंहा बानायनो थाखायहाय ओ गिबियावनो जोंहा थालिर आइथिया बिफांखौ ओ दानफायना लानाय जायो बेखौ दानफायनानै आरो बेनि हा सिङाव जा मादा दोङो बेखौबो जोंना ओ जावु जावखुना लानाय जायो आरो जावखुखांनानै बेखौ गोबा गोबायै दाननानैहाय सानदुंङाव मोजाङै फोरानना होनाय जायो बेजों लोगोसे जोंना थालिर बिफांखौबो थुख्रा थुख्रा हास'नानै ओ मोजाङै जिरनानै सान्दुुंआव सानब्रै सानबानि थाखाय फोराननानै होनाय जायो जाहाथे बियो मोजां रानो बेनिफ्रायहाय जोंहा बेखौ मोजां रानोब्लाथाय जेबोब्ला मोजां रानो एबा खालामनो जायो अब्ला बेखौ जोंहा मोनसे ओ मोजां जायगायाव लानानैहाय ओ सावनानै होनाय जायो आरो बे सावनायाव जोंहा मोजाङै ओ जोंना थालिर फस्लाया खामजोबनाय बायदि जोङो एरथुम एरथुमाव खा-सावना होनाय जायो जाहाथे जोङो ओ बे खामजोबालासिनो ओ गोदोर गोदोर बायदिसिना जोङो उम बेनि उम मादाफोरा गिदोर गिदोर थाया बेनि थाखाय जोङो मोजां एरथुम एरथुम खावना होनाय सावना होनाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा सावखांनानै बेखौ ओ मोनसे मोजां जायगायावहाय लानानै जोंहा संग्रायजों सालिना लानाय जायो आरो बेखौ ओ सालिखांनाय नि उनावहाय जोंहा न'आव लांनानै न'नि बायदिसिना बासन बालथिं एबा जोंना नारखल खरखाफोरावबो जोंहा ओ सिंखिंहाय सफ्लांनानै ओ बेखौ होनानै सायाव दै लुनानै सिंखिंहाय ओ खारैआ गलांनाय बायदि खालामनानै बे खौ हाजावनानै खारदैखौ बानायनाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथा ओ खारै होनोब्ला थ' जोंहा थालिर आथियानि मादा नोंथां फोरमायनाय ब्लाइ बायदियैनो बानायनाय जायो बिनि उनाव जोंहा सबाय जोंबो बानायनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
सबाय सबाय बै सबाइआ जेब्ला राजोबो फिथाइफोरा अब्ला जों सबाय फिथाइ खौ खाखांनायनि उनाव जोङो सबायनि दंफांखौ जमा खालामनानै जोङो फोरानगोरना लानाय जायो नोंथां बिनि उनावहाय मो जाङै रानोब्ला जोङो जायगा मोनसे मोजां साफा जायगा लानानै जोङो बेयावनो जेरै थालिर फस्लाखौ जोङो फोराननानै सावदोंमोन बेबायदिनो जोङो सबायनि बिफांखौबो जोङो मोजां फोराननानै जोङो सावनानै लानाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो खौवबो हांगार मु हरे मोन्नो हानायखौ जोङो बेखौ मोजाङैनो सालिना लानानै जोङो बे खौनो जमा खालामनानै दोन्नानै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि नारेंखल खथा बा जोङो माबा मोनसे आगजुआव जोङो लानानै बेखौ दै होनानै जोङो सरनानै बिनिफ्रायनो जोङो खारै मोन्नाय जायो । ना नोंथां?
नंगौ। थारैनो नंगौ नों
नोंथांमोन औ नों थांमोननि ओनसोलथिं बर'नि जानाय होनोब्लाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोनाय आबाद मावबोनायलाय जोङो अरनबारि फोरनिफ्रायबो जोङो गोबां मैगं खाङो नोंसोरनिथिं अरनबारिनि फ्राय खांनाय मैगंफोरनि मुंफोरखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनाथ' बिदिनो ओ गोबां बर'फोरनाव गोबां मैगं दोङो बेफोरनि ओ गोबाङानो जोंना अरनबारिनिफ्राय ओ खांनानै जानाय मैगं बेफोरनि बेफोरनि मुंफोरखौ आङो थांनि सेराव एसे फोरमायनानै होनि ओ जोंना ओ। बेफोरबायदिनो अरनबारिनिफ्राय खांना जानाय मैगंफोरानो जाहैबाय ओ लाफा सायख' बिदिनो खेरा दाफुनि ओ दाउ फेन दा। गोबां बेफोरबायदि जोङो बुंस' हायो मैगंफोरखौ जोङो ओ अरनबारि बायदिसिनानिफ्राय खांनानै ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां एबा जोंबो जायो
औ नोंथां जे जेरै जों दंबावो दिंखि या थास' मानामुनि बेफोरबायदिनो आरो ना ब रनि जानाय जामुंफोरा नोंथां । जोंहा समाबो जाबाय नों थां। जों बेस सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै
औ नोंथां नोंथां जों ओ रायलायनो मोन्नानै गोबां मिथियै बाथ्राखौ मिथिनानै मोननायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय ।
औ नोंथां नोंथाङाबो गोबोरैनो गुवारै फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो आं गोजोननायखौ बावहरबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय ।
दे होमबा ।
उम